नोंथां औ नोंथां खोनादों ना
औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङालाय
खोनादों नोंथां मा खालामदों नोंथाङा?
जिरायना दं नोंथां
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां हागोन
औ नोंथांजों आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि बरफोरनि दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनाय बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा जोंनि बरफोरनि बर आइजोफोरनि दानाय लुनाय नाय गाननाय जोमनाय फोरनि सायाव एसे फोरमायना होदो
ओ जोंनि बर आइजोफोरनि दानाय लुनाय गान्नाय जोमनाय हो बाथ जोबोर बाख्नायथाव बुंनांगोन मानो होनोब्ला जों नि जिहेनेखि ओ जिहेथु बर आइजोफोरा गासिबो दानाय लुना
औ
बेयाव आखा फाखा होननानै जों मिथिखायो नङा होनबा नों थां गासैबो जोंनि बर आइजोफोरानो ओ जि दानो लुनो रोंखायो गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जोंनि बरफोरा जि दानानै जेनेबा ओ जि दानानै बिदिनो जिउ खुंबोदों बा बिदिनो आरो जि दानानै गावबा गावनो दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनबोदों गोदोनि समावथ जों बिदिनो आखा आखाइजों गावबा गाव दानाय लुनाय गावबा गावनि मोनसे औ औ रोंगौ थि जायखौ बुङो जोङो बेयो माने गावजों लोगोसे थाब फाखायो नाथाय दानि दिनावथ जोङो बेफोरखौ
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो मिसिंनजों दानाय बायदि नुनो मोनसै नोंथां
औ नाथाय गोदोनि समावथ जोङो बिदिनो हिसान जोंनो जि दानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन ना नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङाथ जि दानायखौ नुफेरबाय जानांगौ ना
औ नोंथां नुफेरबाय
बिदिनो जि दानायनि सोमोन्दै नोंथाङा एबा जिखौ माबोरै दायो गिबियाव मा रै बानायो बेनि बागै मोनथिगौ नामा मोनथिगौब्ला एसे फोरमायना होदोदे नोंथां
औ नोंथां आं जा मिथिगौ गासिखौबोथ मिथिजोबा दानि दिनावथ बेफोरबायदि नुनो मोनलिया नालाय नोंथां बेनिखाय एसे फोरमायना
औ औ नोंथां जा मोनथिगौ बा जा नुदों बेखौ फोरमायना होबानो जागोन
औ नोंथां बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि जि दानो थाखाय गिबियावनो बेफोरबायदिनो खुन्दुंखौ‌‌ माइदि होनाय बुङो
औ औ नंगौ नोंथां खुन्दुंखौ ओंखामजों रुनानै मायदि होनाय जायो जे माइदि होनाय जिया मोजां जायोबा थाब खुन्दुङा थाब जवा होननानै माने माइदि होनाय जायो आरोना नों
औ नोंथां औ बेफोरबायदिनो माइदि होनानै बेफोरबायदिनो सान्दुङाव फोराननाय जायो औ बे बिनि उनाव बेफोरबायदिनो ओ बेखौ साना लानाय जायो स दर सोरखि बे बेजों ओ बेखौ गा औ मुस्रा सानाय जायो औ जथरजों औ नों थां बेफोरबायदिनो नांगौ जखानि गासिखौबो सानना लानानै बेफोर बायदिनो ओ जायखौ जों बुङो हिसान सोंनाय।
औ औ नंगौ नोंथां हिसान सोंनाय।
सोंग्रोना लानांगौ औ बेफोर बायदि सोंखां सोंनायावबो बेफोरबायदिनो ओ खायनाय थु थुननाय बेफोरबायदि नुनो मोनदों नोंथां औ औ नों थां बेनि उनाव जों ओ नो खननाय बुङो जाय खौ औ नों औ नों थां नोखनना लाग्रोनांगौ बेनि उनावनो खनखांनायनि उनावसो जों जिखौ दानो हायो नोंथां।
औ औ जिखौ हिसाननि बा सालखुन्थायाव बिदिनो सोनानै बेखौ माने जोङो दानाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां बेफोर बायदिनो जों औ
इसान दानो थाखायथ' जोंनो माखु नांगौ माखु औ सालखुन्था जथर सोरखि बेफोरनि गेजेरजोंसो जोंहा इसान दानाया जायो।
औ नोंथां सालखुन्था बुङोब्लाथ' जों बेखौ औवानि औवा औवानि खुन्था बा बेफोर बायदिनो गय बिफांनि खुन
औ औ नंगौ नोंथां बेफोरखौ माने जोङो दाननानै खुन्था ओ साल खुन्था माने मोनब्रै खुन्था गायनाय जायो बिदि खौ माने बिदिनो हाख्लाना ला नानै एसे खोमा बायदि दानख'ना लानानै बेवहाय माने सोनाय जायो आरो।
औ औ नोंथां बेफोर बायदिनो हिसानाव गोबां आगजु नांगौ। बे ततखाल बुङोब्लाबो जों बेखौ दंफांनिफ्राय दाननाय काटनिफ्राय बानायनाय
दान औ दाननांगौ जायो।
औ बेफोरबायदिनो औवाजों बानायनाय बायदिसिना जायखौ बुङो जों बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन ओ नाम बुङो गासि खौबोथ' मिथिजोबा बालेब गनस्रि बेफोरबायदि थायो नोंथां।
नांगौ जायो आरो बिदिनो आगर एरनो थाखा खायबो जियाव जाया आगरनाय जायो बिनि थाखायबो माने गोबां फिसा फिसा उम गनसा बा गनसि बेफोरखौ नांसगौ जायो बेफोरखौ माने गासैखौबो ओ औवानिफ्रायनो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां
आरो नोंथां जि दानो थाखायथ' जोङो गोबां जेनेबा दख'ना दायो फालि दायो गामसा दायो बिदिनो औ बिदिनो बे फोराव जे खुन्दुं बाहायो खुन्दुङाबोथ' मोनसेल'
औ मोनसे औ
बेफोराबो गुबुन गुबुन औ मुं थायो बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा मा माखौ मिथिगौ?
आं मिथिनाय हिसाबै मास्रास मास्रास खुन्दुं खुथिया खुन्दुं बेनि अनगायैबो बायदि रोखोमनि दंबावो नोंथां।
औ औ नं
माथा खुन्दुं औ
लरेसजोंबो जोङो दानाय जायो नोंथां औ बेफोरखौ जोङो आगर एरनायाव नाथाय गोदोनि दिनावथ' बांसिन आन लरेसजोंसो दानाय जायोमोन। नाथाय दानि दिनाव बेफोरखौ गोबां नुनो थांलिया आरो नोंथां
औ नोंथां गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदिनो जों एम्फौ फिसिनानै एम्फौनि फिथोबजों इन्दि खुन्दुंनि औ
ज ज इदि खुन्दुं जायखौ बुङो बेजों माने खुन्दुं बानायनानै इन्दि जि बानायनाय जायोमोन आरो।
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो इन्दिनि जोमग्रा फास गथ्रा बेफोरबायदि गोबां दानानै गावनि आखाइजोंनो द गावनो गाननाय बेफोरबायदि नुनो मोनोमोन नोंथां औ। औ बेफोरबायदि इन्दि इन्दि सि जोमफोरा आथिखालाव एसे ओंखार फिननो हमदों नोंथां औ बेखौ नुनो मोनदों।
थेवब्लाबो गोदोनि बायदि एसेबां आं गोबां खौ जों नुनो थांलिया दा आथिखालाव जोबोर खम बिबांनि जों नुनो मोनसै।
औ औ नोंथां।
आरोथ' दानि दिनाव नायोब्ला एबा बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो बिदिनो आखाइजों जि दानाय बा हिसान दानायखौ जों नुनो थांलिया गाससिबो माने बिदिनो जेरै मेसिनजों दानाय खारदों बिदिनो ओ गेदेर गेदेर ओ जायखौ होनो इन्डास्ट्रि। माने गेदेर गेदेर बिदिनो जेरै कवालकुसि बायदिफोराव जे जि दानाय जायोना नोंथां बेफोराव माने गासिबो मेसिनजोंसो दानाय जायो। आरो बेफोरावथ' जोंनि बर' आइजोफोरखौ माने बांसिनखौनो नुनो थांलिया जोङो बिदिनो गुबुन हारिनि आइजोफोरखौ बा गुबुन हारिनि बिदिनो हौवाफोरखौबो बांसिन नुनाय जायो आथिखालाव।
औ नोंथां।
बिदिनो नोंथा दख'नाखौ दख'ना जे दायो दख'नाखौ बिदिनो मा मा रोखोमनि जेनेबा दख'नायादि जोंनि बर'फोर गान्रा बा हिनजाव गान्रा दख'ना जेरै मोननै रोखोमनिखौ जों बांसिन गानोना जेरै लांगा दख'ना बा अग्रं दख'ना दख'ना लांगा दख'नाखौथ' जोङो बिदिनो बहाबा बेरायनो थाङोब्ला बा आलासिफोर जानो थाङोब्ला बिदिनो एसे गोजान जायगायाव थाङोब्ला न'नि बायाहेरायाव ओंखारलाङोबा जे गान्नाय जायो आरो बे अग्रं जायखौ बुङो जोङो बेखौथ' जोङो बिदिनो न'आव थानायाव। खामानि दामानि मावनायाव बिदि बिदिनो जेन मोजां औ औ बेनि थाखाय माने जोङो गाननाय जायो बेखौ बेफोरखौबोथ' जोङो दानायजोंनो दानानैनो बानायनो हायोना नोंथाङा आखाइजोंनो।
औ औ नोंथां हायो।
आरो बेफोरनि अनगायै बि जे नोंथां दख'ना दानायावबो बिदिनो गोबां आगर एरो आरो जेनेबा जोंनि बर' फोरनि फास्रा बा फालि जायखौ बुङो आर'नाइ बेखौबोथ' जों हिसानजोंनो दानायखौ जों नुयो बेवहाय माने गोबां रोखोम रोखोमनि जोंनि बर' हारिनि बा बर'फोरनि सिनायथि जाय बुङो गोबां रोखोमनि गोबां मुं आगर दङ बेफोर नि मादाव नोंथाङा मा माखौ मिथिगौ एसे फोरमायना होलाय मिथिगौबा।
फोरनि मादावथ' बेफोरबायदिनो गोबां आगरनि मुं दङ बेफोरबायदिनो थाइगिर बिबार दाउस्रा मोख्रेब दाउरायाइ आगर औ नोंथां।
फारौ मेगन जायखौ बुङो औ मुफुर मुफुर आगान बिदि।
गान औ बिदिनो गोबां रोखोमनि आगर दों औ।
बेफोरखौ माने जोङो बांसिन जिनानो जोंनि बे आर'नायाव एरनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरोना नों
औ हाजो आगर बुङो जायखौ
औ औ नंगौ बेफोरखौ माने जोङो बे आर'नायाव एरनानै माने बांसिन समायना रमायना जानायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो गोबां गाब गाबनि बा गोबां रोखोमनि थायो। जेरै- गाबफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोबाथ' बिदिनो गोदजा गोथां निला खायमा बायदिसिना गोबां रोखोमनि जों नुयो।
औ नोंथां।
नोंथाङा जि दानायखौ नुफेरबाय ना?
नुफेरबाय नोंथां नुफेरबाय।
औ औ नोंथाङा दाफेरबायना जि?
बेफोरबायदिथ' बेफोरबायदिनो एसेबांथ' दानो मोनाखै नोंथां बे बेफोरबायदि दानि दिनावथ' बेफोर गोमालांनो हम बाय बिनिखायनो बारा नुलियाबो मोनलियाबो। औ नोंथां। बेफोरबायदिनो आगर एरनाय हि दानाय फोरनि मादाव रोंखा राखा गोदोनि सि सिख्ला बुङोब्लाथ' जों आसागि बैसागि सिख्ला होननानै मिन
औ औ औ नंगौ नोंथां। बेफोरखौथ' जोङो जोंनि मेगनजों नु बोआखै बा जोङो लेखा फरायावसो मोननाय जादों एबा जोङो बिदिनो आबै आबौबा बिदिनो बिनि खुगा बैनि खुगा जाय खौ बुङो खुब जेनेबा सल'बाथा बेफोरबायदियावसो माने खोनाबोनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां।
आरो बेफोरनिबो गोबां जारिमिन दङ। बेफोरखौ जोङो गुवारै नायनो बा नायबिजिर बिजिरनो थाङोब्लाथ' जोङो ओ बिदिनो गोबां जारिमिन बा गोबां बिजाबफोर फरायनांगौ जायो।
खोनादों ना नोंथां? हेल' नोंथां? खोनादों ना नोंथां? नोंथां? हेल' नोंथां?